हेल'
औ नोंथां खोनादों।
औ नों खोनादों खोनादों मा खब नोंथां। गाहाम सानजु औ खोनादों सानजौफुनि मा खबर नोंथां?
मोजां खबर।
मोजां।
दे दे दे। औ जाखांबाय।
आदसा।
दे बिदिब्ला जों दिनै दैनि रायलायनोसै खोमा। दैया जोंनि थाखाय मायाव खामानि होयो?
ओम। नोंथांजों बिदिबा जों रायज्लायनानै इसे फैसा खामायनोसै न'ङा होमबा? दा नोंथांमोननिथिंलाय दैया माबायदि हा सिंनि दैया लोंनाय दैया मोजां ना आइरन गोनां ना आइरन गैया?
औ जोंनि एरिया एबा जायगायाव लोंग्रा दैया गोबांथारानो मोजां आरो न'ब्रै न'बासोनि जायगाफ्रा इसे गाज्रि बा आइरन गोनां। जोंङो लोंनोब्ला फिल्टारबो खामनो गोनां जायो एखनब्ला
सा
जों मिचिनजों बाहायनाय दैयाथ' आइरन जाखायो नङा होमबा?
औ।
जों बिखौनो औ बे दैखौ ओम। आरो दैया जोंनि थाखाय-' गोबां गोनांथि। आरो बे दैखौ जोंङो जोंनि औ जिउआव थांना थानायाव बे दै नोंङाबा जोंहा रावबो थांनानै थानो हाया होनजायो नंङा होमबा?
हाया औ नंगौ नंगौ। थारैनो हामारा
औ ओम बिदिब्ला नोंबो दैनि सोमोन्दै इसे बुंनो हागोन नामा।
गोनमानो हाया जानो नोंथांजों रायज्लायना जोबोर मोजां मोनदों हागोन नोंथांजों रायज्लायना जबोर मोजां मोनदों। जोंनि जायगायाव जों जि जायगायाव थायो थागिबि गामियावहाय
औ।
बिखौ जों नायनो थाङोब्ला जोंनि
औ।
बिदिनो न' एक्स'
आरो सेजौ बाजि न'खरसो दङ। सेजौ बाजि नखरनि मा दाव हाय डाइनजि बा द'ज जिसोनि न'खर माने दै गोग्गो दै माने आइरन गैय बाजि सेजौ दाइनजि सेजौ बाज जि न'ख खरनि गेजेराव आरो औ। नाथाय गोबां न'खरावनो जो ङो माने आइरन गैयै दैखौ जोङो मोनो आरो आइरन गोनां दैखौ जाय दैख खौ माने जोङो डाइरेक्ट लोंजाया डाइरेक लोङै दा जों फिल्टार खालामनानै लोंनो गोनां जायो बिनिख खायनो मा खालामो जोंनि गामिनि न'खरफ्रा जायफोरा माने एसे रां रुफा दङ नालाय
औ
आरो बरिं जावहोनानै दा या बे मोनसे टेंकि ओंखारबायना ओ डाइरेक्ट फिल्टार खालामग्रा टेंखि गायनानै बिब्दिनो दैस्थर खाला खामनानै खामनानै बिद बिनो खोनानाय बायदिब्ला दजि बा एक लाख बेबायदिनो फैसााया दजिरोजा बा से लाख रोजा फैसा थांनो नानै खोनादों आरो आङो। बेबायदिनो आं एगजेक्टलि प्राइजखौथ' मोन थिला ना थाय द'जि रोजासो थांङो होननानै खोनादों आरो द'जि दाइनजि से लाख बिदिसो दा बेबायदि खामनानै जायफोरा गोनां नख'रफोरा माने बिब्दिनो दैखौ लोंनो थाखाय ओ थामथिम खालामनानै लादों आरो ओम फाय माखासे फोरा मा खालामो जायो नाव नख'रफ्रा माने लों ओ बिदि फैसा गारना हायाखै बिसोरो फिल्टार खौनो बाहायनानै मोजाङै लोंबाय थादों मानो होनबा जों दैखौथ' आर देहानिल थाखाय दैयानो बांसिन गोनांथारना आरो बेजों लोगोसे मा जि जुम सुनाय लोंनाय मैगं थाइगं बेफोराव बाहायनो थाखाय ओंखाम ओंख्रि संनायफोरावहाय जि जोम दुगैनाय गासैयावबो दैयानो गोनांथारखाय माने दैया जोंनो दा बे एभेलेब बोल नांगौ जायो आरो। दा जोंनावलाय दैया एभेलेबल दङ दैखर जावो दैखर जावो दैखर जावबालाय एभेलेबल नाथाय दैखेन गोदांनो बांसिन आरो
औ औ
बेनोसै दा सानबेसे आरो जोंनि गेजेराव इयुनफ्राव
औ
इ इउनाव माबाददि जायो दा बेखौथ' जों बुंनो हाला दैखौ मोजां मोनो मोनो ना मोना दैया सोलायनाय दोङो ना एयास दसिबो गोथौआव हा जावोब्ला मोनगोन खोमा जोंनियाव खिन्थु मोनसे प्रब्लेमा गैया दै जोंनाव बै हाजो मबबा हाजोहैदियावहाय देगस' देरस' फुट जावनो गोनां जायोनो नाथाय जोंनियाव हा बार' तेर' गो दैलां बोथोरबा बिसासांआव मोनो आरो मेसें बोथोरोब्ला मा जायो जोंनिया सललिस फुट त्रिस फुट बिस फुट हाइस बांसिन बिस फुटाव मोनो आरो जोंनिया बाय बिस सल्ल' जिद' बा नैजि बुटनि गेजेरावहा जोंङो दैखौ मोननो हायो आरो दैनि लेबेलखौ नाथाय जोंङो दासिमहालागै आंनि न'खरा नैजि फुटसिम गोथौ बारफेराखै आरो दैखौलाय जोंङो जिद' फुटिं फुटस'आवनो जोंङो दैनि लेबेलखौ मोननो हायो नाथाय धै जोंङो नैजि दैजि फुटसिम फबनाय जायो आरो दैखौ बाहायनाय जायो
औ
जायो ना बिनालाय गोथौ फबोबोला गो गोदै दैखौ मोनगोन होननानै आं सानो आरो। नोंथां मोननिथिंलाय गोगो दैखौ मोनो ना मोना गोथौ जायगायाव? फलाय
मोनो मोनो। जायगा लाना जों मोननो हायो। जायगा लाना जोङो बे गुमुल गोरलैया दैखौनो मोनो। मोननाय जायो। बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे गुथै बुहुमावनो दैनि थाखाय गोनांथि नङा होमबा? मानो होनब्ला जोंनो जेरै जों जागायजेननायनिफ्राय नायोब्ला जों जानायनिफ्राय थैजासिम दैनिनो गोनां थियो जेरै मिथिं मिथिंगाफोराबो थांना थानो थाखाय दैनि गोनां। थि आरो बे मिथिंगायाबो जोंनो दै गैयाबा थांना थानो हाया नङा होमबा।
औ औ औ।
औ आरो मानसियाबोथ' नै जानो लोंनो गासै बिखायावनो दैनि प्रयिजन मानो होनब्ला दैयानो जोंनि थाखाय जिउ आरो बे जिउ जिउ होननानै सानना लायो
औ औ नंगौ नंगौ।
जोंनि बे जिब जुनार आरो दाउसेन दाउला बिसोरबो बे दैजोंनो थांना थानो हायो। आरो जोङो साननानै। नायोब्ला
सां
जोंनि गुबै आबादारिफोर जाय आबादारिफ्रा दिनै आबाद गोबां आबाद खालामो। दैलांनि मेसेंनि। जेरै- बे आबादखौ मावोब्ला। दैनिनो गोनांथि जायो। जेरै दै गैयाबा औ। दै गैयाब्ला आबादारिफ्राबो जेरै- मोननांगौ। बेबायदि मोननो हाया होननानै आं सा औ।
नंगौ नंगौ जोंनिथिंबो गोबां बि मावो आबादफोर खौलाय। थाइजौनि आबाद मावो। गयनि आबाद मावो। बैख्रिनि मावो आरो गोरान थिथि ओ आ लाइ मुला लाफा। बिदिनो भिन्दि। लि सिरि ओमफाय बिदिनो फुलकबि आरो बिदिनो बान्दा कबि बिलाथि आलु बिदिनो गोबां जोगोनार बिदिनो मावो आरो दा बेफोरनि थाखाय दैया गबां नालाय दा समबो। समबायदि। दि बोथोर बायदि अखाफोर फैयोब्ला आबादारिफ्रा जोबोद मोजां मोनो आरो। रो जाहाथे बिसोरो गावनि मुलाम्फाखौ बोखांनो ह बोखांनो हायोब्ला बिसोर जोबोद रंजानाय मोनो। आरो हारसिंनि दे बोखांना होनाय आरो। अख्रांसानिफ्राय फैनाय दैया जोबोद मोजांसिनना हा सिंनि फै आबाद। फोरनि थाखाय।
औ।
उम। दा नोंथांमोननिथिंलाय मा मा आबाद मावो? जोंनिथिंथ' माइ आबाद जोबोब्ला बानलुनि गोरान खेथि बानलुनि मैगं थाइगं लाइ लाफा मुला लाव गोलाव आरो जोगोनार आलु बिदिनो गोबां खेथि मावनाय जायो आरो नोंथांमोनथिंलाय मावोना मावा बे
औ नोंथां बुंनाया गासि सिबो सैथो आरो नोंथारगौ। जोंनिथिंबो बिबायदिनो गोबांथार खेथि मावो। जेरै अनुमान जों सानोबा नै बांसिन आबाद मावो होनो ब्ला जों माइखौनो सा साननानै लाजायो। माइआनो जोंनि नि थाखाय गोनांथि। आरो बे माइयाव माइनि अनगा जों आलु खालामो आरो द्रागन खि थि नुनो मोननाय जायो। आरो मा होनो होमब्ला बे मेसें बोथोराव वाटारमेलन होनो बेफोरबायदि खेथि जोङो मावनाय जायो। औ।
थिगानो मोजाङानो बिदि मावनांगौ।
नोंथांदों रायलायना आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय। दैनि बिखय आं आं मोनथिफोरखौबो नोंथांनि फ्राय मिन्थिनो मोननायनि था खाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नों
साबायखरसै बिदिबा जों दोनथ'लायनोसै न' उम औ।